मा?
हेलौ।
औ, औ।
नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रि दं
अ' नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा?
दा जेबो मावाखै जिरायना दङ ओरैनो।
औ नोंथां
रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ रायज्लायजागोन दे
औ नोंथां
जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोनायनि हुदा दं नङा होनबा
औ
औ बेफोरनि बागै गोदोनिफ्राय जोङो बर'फोरा माबोरै ना हमनानै जाबोदों मा आदब खायदाजों ना जाबोदों नाखौ माजों जायो मा खालामनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै ओ सावरायनोसै नङा होमबा औ औ औ जायो ओ मफ्राय नोंथां जोंनावव जोंथ'ओ -ओ जेरै जोंनि ना हमनो होनोब्लाथ' जों जोंनाव गोबां ना हमग्रा आइजेंफोर दङ नङा होमबा जों बेफोरखौ गुबैयै औवानिफ्रायनो बानायो नङा होमबा।
औ औवानि
औ जेरै सेन, खखा, जेखाइ ओ ओमफ्राय मा मा दंबावोमोनथाय
सेन कका जेखाय
औ बिब्दिनो आरोना गोबांथ' फल' औ गोबांथ' दङ जों लाङिजोंबो लाङिखौबो सायो बोरसिजोंबो बोनो नङा होमबा
औ
औ थ' नोंथाङाबो मालाबाफोर म
औ हमो जों गामिनि खा दैमा खाथियाव हमो जोङो लोगोफोरजों।
मा मा ना
नायाथ' बिदि गिदिर गिदिरथ' थाया दैमायावसो थाबाबो गोजान गोजान गोथौ गोथौ आवसो थायो आरो। बिदिनो नास्राय नाथुर ना बाला ना बालाबोथिया बामिफोर मोनो। नाथुरफोर मोनो
नोंथांमोननालाय माबायदि
औ मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोननिथिं माबायदि मोनो दैमाफ्रा माबायदि
अ' जोंनि थाखायथ' गिदिर दैमायानो दं दैमा फिसाबो दङ जों बाहायनो माने दैमायावबो जोङो थेला जेजोंबो गुरो जेखाइजोंबो हमो औ ना गोदोर गिदिर गिदिर नाबो मोनो। जों लकेल ना होनबाथ' जों बयबो मोजां मोनजोबखायो नङा होमबा
औ
लकेल नानि खोथायानो आलादा जायो औ। बिब्दिनो जोङो ओ बामिफोरनि हासुं सानानै जायो बोरसिजों बोनो।
औ।
औ अखा हानानै दै औ
औ।
औ।
नोंथांमोननि नोंथांमोनिखै साम मोनगोना मोना।
उम मा मास मा मा साम जानाय जायो।
ओरैनोथ बांसिन साम गोलावखौनो जायो ओमफ्राय अखमब्ला फुख्रिफ्राव मोननाय साम' दा दानायखौबो जा
औ। जोंनिखिबो जायो साम' दाहोनाखौबो जायो। साम' गोलावखौबो जायो। ओ नोंथाङा बै साम' ओंख्रि संनायनि एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा बर'फ्रा माबायदि साम' ओंख्रि सङो।
ओ बर'फ्राथ साम' ओंख्रिखौ ओ सबायजों ना बांसिन मोनो।
हो मो हेलौ।
मोजां मोजां खोनायासै नोंथां। मोजां खोनायासै।
खोनाबाय।
औ खोनाबाय दे।
हेलौ। खोनायासै नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ।